औ हेलौ
औ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरगोरनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोनथों।
नोंथांजों ओ मोनसे जोंनि बरनि दोरोङारि माखासे से जानायफोरनि सायाव ओ सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादों। ओ दा नोंथाङा आ सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दा बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ गोबां दङ बर फोरनि दोरोङारि औ जानाय लोंनाय ओ दा बेनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला ओ अनला ओंख्रि एबा सामु, सबाइ एबा ओ आरो जों बुंनो थाङो ओ मैथाजों नाजों ओ खुमब्राजों दाउजों आरो ओ थास' बिबार एबा थास‌' बिबार थास' थास' बिथ'राय बिदिनो गोबां दङ' ना बाथेन, खांख्राइजों आरो बेजों ओ मैथा मेगंजों बिदिनो गोबां दङ ओ माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर। जायखौ जों बुंनानै माने फोजोबनो हाया। आ दा औ दा बेनि गेजेरावनो अनला ओंख्रि बुङोब्लाथ' गोबां गोथावसिन ओंख्रि। जोंनि बर'नि ओ बेफोरनि गेज जेराव दा आं नोंथांनिफ्राय एसे अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो नोंथाङा मिन्थियोबा एसे फोरमायजागोन आरो।
औ नंगौ। गिबियावनोथ' जोङो। अनला ओंख्रै होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि बेयो ओंख्रैल' नङा बियो गोबां जोंनि बर' नि गोबां जेनेबा सोमोन्दो दं। जोंना जेरै बर'नि हाबायाव अनला ओंख्रै नङाबा जोंना बर'नि हाबायानो जाफुङा।
औ आरो बै हाथासुनि हाथा खुरनाय समाव।
जोंना बे हा बे ओंख्रिखौ जोंना बर'नि हाबायाव हाथा खुरनायाव नां थारगौ जायो।
औ।
बेनिखायनो बर'हारिजोंबो बे ओंख्रिया जोबोद सोमोन्दो गोनां आरो नोंथां।
औ औ।
आरो बेखौ संनायनि आदबानो जाहैबाय जोङोथ' बेखौ बांसिन ओ दाउ बेदर बायदि रोसो बायदिजोंसो जानानै मोजां मोनो नालाय बेखौ जोङो गिबियावनो माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोयो। बेखौ सोमनानै सोम ओ सोमनाया जेबोला जायो बेखौ सुनानै मोजाङै ओ दसे दै सरनाय बायदि फोरानना लायो औ बेखौ दै सरखांनायनि उनावहाय जोंहा गोदो बांसिन दिंखि एबा उवालाव उन देनायखौ जोङो नुबोदोंमोन नाथाय जोङो दा बेफोरखौ दिंखि उवालखौ दा बारा बर' न'खरफाव नुनो मोननाय जाला बेनिखायनो जों दा बां बांसिन मानसिखौनो ग्रेन्डार बायदिसिनायावसो
औ उननानै लानाय खौ औ
बेनिफ्राय उनाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ मोज्जाङै एवफ्रामना लाग्रोयो आरो बेवहाय नांनाय रोखोमनि मस्ला मस्लि बायदिसिनाखौ होनानै लायो
ओ औ
बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो ओ बे बेदरावनो जोङो दैखौ लुसननानै होनानै बेखौ मोजाङै गोदौ होयो गोदौ होखांनायनि उनावहाय जोङो ओ देनानै लानाय अनला गुन्दैखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रियै सास स्रोना होनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो गथ गथा-गथायै होबोला जोंनिया सिथर सिथर मोनजानो नागिरो ओं ख्रियाव बेनिखायनो जोङो फ्रि फ्रियै होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ दसे गोदौ होनायनि उनाव जोङो ओ खारदै दोङो नांनाय जखानि होनानै लायो औ बे खारदैखौ होखांनानै जोङो अरखौ मोज्जाङै सुनानै फोमोननाय जायो आर रो जेब्ला बियो मोनहां मोनहां जायो अब अबोला बे ओंख्रियाव जोङो ननिनो गंगार धोनदिया बा जोङो हाइजें बिलाइ दोनन्दिया बोथोराव दोनन्दिया बे खौ होनानै जोङो खांनाय जायो आरोना
औ नोंथां औ दा नोंथाङाथ' औ नोंथाङा थ' बुंलांबाय अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो आ नों थाङा हयथ' संनो मोनफेरदों बिनिखायनो जोबोद मोजाङैनो बुंनो हा दों अनला ओंख्रि संनायनि आदबनि ओ बादै
औ नंगौ नोंथां
ओ जोंनो जायखि जाया जोंनि बर' ओंख्रियाव आ बा बर'नि मा खासे दोरोङारि ओंख्रियाव जोङो बांसिनानो बे खारदैखौहाय बाहायो। दा खारदै गैयाब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरानो माने आ मा होनगोन बिखौ फुरा आबुं जायि बाद दि मोनो आरो जोङो दा माखासे ओंख्रिफोर दङ जों बेखौ बांसिनानो जों खारै जायो जेरै- अनला खारैयाव जोंनो खारै नांगौ जायो ओ जेरै- जोङो बेनि अनगायैबो खारै ओंख्रि जोङो बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ बा मैगंफोरखौ जोङो खांथिंनानै बिलाइ मैगंफोरखौ खांनानै जोङो बिदिनो खारै ओंख्रि संनानै जायो। जेरै- लाइफोरखौ बे लाफाफोरखौ बा ओम ओम मा होनो बेखौ ओ सजना बिबार ओ बै बिलाइफोर खौ बिदिनो औ खारै संनानै जायो। दाथ' ओ माखासे ओ दाथ' जों खारैयाथ' जोबोद ओ नांगौथार जानाय जोंनि मुवा बिनि गेजेराव आङो खारैखौ नों थांनिफ्राय माबादि बानायो आरो माजों बानायोखौ एसे मिथिनो लुबैयो नोंथाङा एसे मोनथियोब्ला खोन्थानो हागोन आरो
औ नंगौ नोंथां जोङोथ खारै बानायनायनि खारैखौ बानायोब्ला गिबियावनो जोङो थालिर बिफांखौ दानफेना लायो औ बेखौ दानफायखां थांनायनि उनाव बेनि सिङाव थांनाय जिहेथु ओ मादा एबा रोदा बेखौ जोङो जावफुनानै बे बेखौबो गोबा गोबायै दाननानै जोङो सान्दुाव फोरानना होनाय जायो आरो बे थालिर थालिरखौबो जोङो जिरनानै फिसा फिसा खालामनानै जाहाथे थाब रानो बेनि थाखाय जोङो फिसा फिसा खालामनानै सान्दुंआव फोरानना होनाय जायो
औ
बेखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै ओ रानोब्ला जोङो बेखौ ओ जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव सावनानै होनाय जायो आरो बे बेखौ मोजाङै सावजोबो जाहाथे बियो सिथर सिथर थाया। बेखौ औ बेखौ सावखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ गुन्दै खालामनानै जोङो सान्द्रिजों सालिना लानाय जायो।
उं उं
अबेग बेखौ सालिखांनानै जोङो औ खारदैखौ सरनाय आदबाव जोङो जेनेबा बाल्थिं
बे खरखा खरखाफोरावबो माबायो नामा ओ
फन लानानै जोङो बेखौ सिंथिंजाय थुफ्लंना लानानै बेवहाय सायाव खारदैखौ खारदै गुन्दैखौ होनानै जोङो बेवहाय दैखौ लुनानै जोङो दैखौ सिंखिं गलांहानै खारदै बेखौ ओंखारहोनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां नंगौ।
उं औ दा नोंथांनि फ्राय औ बे खारैखौ माबादि बनायो बेनि सोमोन्दै मिथिनानैबो जोबोर गोजोननाय थाबाय ओ बेनि अनगायैबो दङ बिदिनो जोंनि साबसिन गोथावसिन ओंख्रि होनोब्लाथ आं बुंलांबाय दहाय थासनि गासै खौबो जों जायो ओ बैनि बेदरनि फ्राय लानानै बिनि ओ आइथें थास'नि आइथिं आरो थासनि बिबार थासनि बै मा होनगोन बेखौ देनथा आरो बिथराइ बेफोर गासैखौबो जों जायो औ जों बेफोरखौ बांसिन बांसिनानो ओ थास' बिबारफोरखौ अमा बेदरफोरजों अबेबा ना गोरानफोरजों जायो बिदिनो थास बे बिथराइ गोरलैफोरखौ जों अमा बेदर बेदरजों नङाबा नाजों संनानै जायो बिदिनो जों ना बे बेदरजों ओ माने संनानै बेखौ गोथावसिन खालामनानै जायो आरो दा बेनि गेजेरावबो दङ मा जोङो बर'फोरा ओ बे गोजां बोथोरनि समाव जों बांसिन बै ओ लाइ लाफा बा बेसर बेफोर ओंख्रिफोर खौहाय मोननाय जायो अब्ला बैफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो रुनानै जों जायो मैद्रु खालामनानै जायो जोङो ओ जों बर' औ गोदो गोदायहायथ बिदिनो बांसिनानो जोङो थाव बा मस्ला मस्लि बेफोरखौ बाहाया मोन नालाय मिथिंगायाव मोननाय जिखनि मस्लाफोर जेरै गंगार दुन दुदिया दुन्दिया ओ बेफोर बे हाइजेंनि ओ बिलाइ गोरलै बेफोरखौ बा हाइजें बेफोरजोंनो जोङो ओंख्रिफोरखौ ओ गोथावसिन माने जुथि गोनांसिन खालामनानै जोङो जानाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव एसे ओम जोंनि बे दावगालु मुगायाव बैजों खाबजानानै ओ माखासे आदब खायदाफोरखौ जोङो नाजावनानै लादों दों ओ जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोराव इसेब्लाबो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों ओ खम बिबांनि गोबां बिबांनि नङाब्लाबो दा नोंथाङा जानो लु जानो मोजां मोननाय माखासे ओंख्रिफोरखौ खोन्थानो हा हागोनना? दोरोङारि ओंख्रिफोर माखासे नोंथाङा जानानै गोथ
औ नंगौ नोंथां आङोथ' बिदि दोरोङारि ओंख्रिनि मादाव गिबियावनो अनज्ला दों दाउखौनो मोजां मोनो। औ बेनि अनगायैबो आङो ओ सबाय साम' आरो बेफोरखौ जाना मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ दा बिदिब्ला औ। दा बिदिब्ला नोंथांजों माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मिनथिनानै जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय। अब्ला जोंहा समाबो जाबायमोन आ दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोरैनो गो गोजोननाय थाबाय अब्ला बेखिनियावनो दोन्थनोसै होन्नानै नोंथांखौ फोरमायहरनाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां औ।